औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'फ्रा बोरैहाय गोदोनिफ्राय जोङो ना हमनानै जायो आरो आथि आथिखालाव बोरैहाय जोङो ना हमनानै जायो बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन आंनो
औ हागोन नोंथां दसे।
औ औ जोंनि ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथि नोंथां नङा होनोमबा जोंङो बर'फ्रा ना बेदर जानानै मोजां मोनग्रा हारि आरो बर'आ गोबां गोबां रोखोमै जोङो नाखौ हमनानै जायो बर' फोरा बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो सेनजों जों सेन सानानै जोङो ना हमनानै जोङो जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बर' आइजोफोरा जोङो ओ दैमा बा दैसा बिदिनो दंग' आरो लोगोसे जोङो ओ दुब्लि फोथाराव जोङो थांनानै जोङो ना हमो जेरै जेखाइजों जेरै ना गुरनानै जोङो ना हमनानै जायो बर'फोरा नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोंङो फल'जोंबो जोंङो ना हमनानै जोंङो जायो गोबां जायगायाव जोंङो फल'खौ बाहायो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय जे माने सेन बिदिनो जोङो माबाखौ जेखाइखौ बांसिन बाहायो आरो। आरो थिग बिदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बे ख'खा सायो नङा होनबा बे खुरखा औवा गिदिरनि औवाखौ जोंङो दान दानग्लिजोबना लानानै जोंङो बे खौ हेबनानै बेखौ जोङो खखा हिसाबै जेरै नाया बारग'नो हायि हिसाबै जोङो हेबनानै लायो आरो नोंथां। बिदिबो जोङो जोंनि ओनसोल सायो आरो बेखौ जोंङो दै बाज्रुम रखोम बेयो गोसा दै गोलैनायाव जोंङो खखाखौ बांसिन सानाय जायो आरो आरो जोङो सेनखौ सायोब्ला जोङो बे सिम्पोल नो दैया बोहैलांनाय जेरै दुब्लि फोथारानो जा बा दंग' दैसायानो जा जाय दैया धाहार गैया बे दैयाव जोङो सेनखौ जोङो सानाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो आथिखालाव जोङो नाखौ हमो होमब्ला जोङो बिथिं लाङि जे होननानै बुङो जायखौ लाइलननि खुन्दुंदिजों बानायनाय हेब नाया नङा ओनबा नोथां बे-बेखौ जोङो गाव गायनि न'खरनि फुख्रियावबो लोगोसे जोङो बेखौ दैमा बा दैमा श-दैसा लोगोसे जोङो बे हाखरफोरावबो जोङो बेखौ सानाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेफोर रोखोमखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो सायो आरो जोङो आथिखालावबो बर'फ्रा ना बिदिनो ना हमनानै जायो आरो नोंथां। दा जोङो गोबां नाखौ जोङो हमो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो फुख्रियाव नोंथां जोङो-जोङो हा खराव जुदि ना फिसिनायखौ जोङो गिबियाव मारमखौ हमनानै जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बे हाखरावदि जोङो खान्था गिदिराव जोङो बेयाव गुन्दै लोगोसे जोङो बे अफ्रिफोरखौ होना लायोमोन आरो। बेनिफ्राय बेयाव जोङो हिस्ट्रिजों जोङो थाखोन मारिनानै जोङो बिनिफ्राय गब्लम खालामनाय जायोमोन आरो बेखौ माने नाया हाबलांनो हानाय रखम आरो।
औ
बिनिफ्राय बेखौ जोङो बिदि हमनानैबो जोङो जानायखौ जोंनि बर'फोरा बे रख खालामोमोन आरो नोंथां।
औ
अब्ला जोङो गोबां बिथिङाव जोङो नाफोरखौ जों दिनै हमनानै जायो। नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरैहाय आथिखालाव नाखौ खौ हमनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां दा नोंथाङा जिबायदि ओ जोंनि बर' हारिफोरा नाखौ हमनानै जायो। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायबाय दा थिग बेबायदिनो जोंनि थिंबो बे रोखोमैनो ओ जेरैहाय ओ गोबां ना हमग्रा आइजें आइला ओ जेखाय, सेन, खखा, फल' जेंगाय बेफोरजों ओ नाफोरखौ हमनानै एबा गुरनानै जायो। दा बेनि अनगायैबो ओ जोङो मा खालामबावो मेसें जायोब्ला दैमा दंग' बिलो बायदिफोरा रानोब्ला बा फुख्रिफोरा रानोब्ला बेहायबो फिसा फिसा ओ एसे एसे दै थानाय जायगाफोराव ओ‌ आलि खोनानै बे थानाय दैफोरखौ सारनानै जोङो नाखौ हमनाय जायो। दा थिग बेबायदिनो जोङो ओ बेनि अनगायैबो आरो बोरसि बे बेरसि बेबो जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय ना हमनायाव बाहायबोनाय मोनसे ओ आइजें होनजागोन जोङो। बे बोरसिखौ ओ गाहाइयै लहानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ दिरुंजों खानानै ओ बै सेन फाथो सेन
औ।
बा जोङो दुल-दुलखुंगा होननानै बुङो। दा बेखौ मोनसे ओ बाथा बानायनानै
औ।
बेहाय दिरुंखौ फाननानै जोङो सानाय जायो। दा बे रोखोमैबो जोंनि हमनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिदिनो गोबां बर' आइजोफोरा बिलो ओ दैमा दैसा फुख्रि जाम्फै बायदिफोराव हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंनिथिं बे ना हमनाया नोंथां।
औ नंगौ आरो बिदिनो जों बर'फोरा गोबां नाखौ हमो नङा होमबा? जोङो ना हमनानै जोङो गोबां बिथिङाव जोङो दिनै जायो। ओ जायखौ जोङो जों जा ना मावाफोरखौबो नोङो गोबां मोनसो गारोब्ला जों बेखौ नाफा नाफाम बनायनानैबो दोननायखौ जों बर'फ्रा खालामो आरो नङा होमबा नोंथां? औ नाफामखौ जोङो बिदिनो ना फिसाखौ जों बांसिनै बानायनाय जायो। मानोना नोङो नाफाम बनायनायखौ जों लोगोसे ओ जोङो नाफामाव जोङो थास' गोसोमखौ जों बांसिन होननाय जायो, हाग्रानि थास' गोसोम।
औ।
बेयाव जोङो फुरा देग्लिनानै लागोन जों। बेखौ देग्लिजोबनानै जोङो गुन्द्रि जाबोला बेखौ जोङो ओ औवा गोराननि बे औवा गोरानै जोङो बे दालाय बा औवा बि ओ गोरानाव जोङो बेखौ साफायै खालामनानै जोङो बेखौ सो ओ बेखौ माने थाखोन मारिनानै जोङो दोननाय जायो आरो। खायफा खायफा मानसि फोरा बेखौ प्लास्टिकजों मोजां बोनथुमनानैबो हासिङाव फबनानै दोननायबो बिदि हुदा जोंनि बर' समाजाव दोङो जोङो जेब्ला जोङो नाखौ जाग'नो हाला अब्ला जोङो बिदि ओ नाफाम बनायनानै दोनो आरो जोंनि बर'फोरा आरो जों बि दिनो ना हमनायाव जोङो गोबां नाखौ जोङो मोनो नङा ओमबा नोंथाङा जेरै नास्रि ना आरो जे खुसिया आरो जेरै जोङो मा होनना बुंगोन जोङो नास्राय बोथि खावै बिदिनो जोङो बोत मानो फिथिख्रि बेफोरखौ जों गोबां मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय आथिखालाव एसे खमायबाय। थेवबो जों बेफोर रोखोम नाखौ जोङो दासिमबो मोनो आरो।
औ
आरो नों जोहो नोंनो मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों जेनबा जोङो ना हमनाय होननानै बुङोब्लाबो खुसिया हमनायखौ खुसिया नाखौ जोङो बेखौ जोङो जंजों सुनानैबो जोङो दिनै बेखौ हमनानै जायो नङा ओमबा नोंथां। नोंथाङा जुदि बेखौ गोफार दुरुं माबाजों गोफार जंजों जोङो थुग्लिनानै जोङो नायनाय जायो बबेयाव जोङो गैया बेखौ जोङो थुगले थुगले जेब्ला बियो खुसियानि मोदोमाव हाबगोन अब्ला बियो बे गना मावगोन आरो अब्लानो बे जायफोरा खुसिया हमगिरि बिथांमोनहा मिथियो आरो अब्ला खुसियानि मोदोमाव नांबाय अब्ला बिथांमोना हाब्रुखौ एरख'नानै जों खुसियाखौ हमनानै लाना फैयो आरो नोंथां।
औ
थिग बिदिनो जोङो बोरसिजोंबो जों खुसियाखौ सायो जे जायफोर बिथांमोना खुसिया हमगिरि बिथांमोना जोबोर मिथिगौ। बबे बायसा जायगायाव खुसिया थायो। बिथांमोना खुसिया बोरसियाव जेरै आटा बा बिदिनो खानस्रिफोरखौ होनानै जोङो गुदुङाव सोनानै हरो अब्ला खुसियाफोरा जुदि बेखौ अरनानै लायोब्ला अब्ला बिथाङा नाङो आरो बेयाव अब्ला बेखौ नोंथाङा बोनानै लाना फैबानो अब्लानो नों खुसियाखौ हमनो हायो आरो जों बिदिनो खुसिया खौ बिदिबो खालामनानै जायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि जाय खुसियाखौ बोरैहाय हमो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
दा नायोब्ला जोंनिथिंबो बे रोखोमैनो ओ सानावबो थाङो खुसियाखौ हमनो लोगोसे मोनायावबो थाङो दा ओ बैसागो बोथोर जाबाय एबा बैसागो बोथोर सफैयोब्ला गोदान अखा हायो बै समावहाय सिङाव थानाय खुसियाफोरा ओ बाहेरायाव खिगार होननानै बुङो दा बै खुसिया हमनो थांग्राफोरा बै बबे जायगायाव बे खुसियाफोरा खिगारदों बेखौ नायग्रोनाय जायो आरो जुदि खिगारनाय खौ नुदोंब्ला हा गोदान खिनाय नुदोंब्ला बेहाय खुसिया दङ होननानै ओ मोनथिनाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों खुसिया सुलि जायखौ जों खुसिया सुलि बुंनाय जायो। बेखौ रड एबा खायसेया औवानिफ्रायबो बानायो। नङा ओमबा नोंथां दा बेखौ जों खुसिया सुलि होननानै बुङो दा बे खुसिया सुलिजों सुग्रोम सुग्रोम ओ बेखौ हमनाय जायो। बिदिनो मोनायाव खुसियाफोरा आदार नागिरनाय जायो आदार नागिरननै बिसोरो गुदुंनिफ्राय ओंखारनानै दैसा एबा दुब्लि फोथारफोराव दै थानायफ्राव ओंखारो बे समाव हाय खुसिया सुलिजों लोगोसे ओ सिखाबो लांफानानै औ खुसियाफोरखौ नुयोब्ला सिखाजोंबो दाननानै हमनाय जायो आरो नोंथां बेबायदियै जोंनिथिं जो नुनो मोननाय जायो खुसियाखौ हमनायखौ बेजों लोगोसे ओ मोनानि समावबो ओ जेनेबा गुबुन गुबुन ना नास्राय ना ना गोरै बेफोरबायदि नाखौबो जोङो ओ सिखा लानानै हमनो थांनाय जायो बिसोरखौ नुयोब्ला दाननाय जायो आरो बेबायदि रोखोमैबो हमनायखौ जों नुनो मोनो जोंनिथिंहाय
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां बुंनाया सैथो आं गोसो औ गोलैदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिखौ जों खालामनायखौ नुयो नों नोंथाङा जेरैबायसा बुंलांबाय दानि बावैसो बिदि जे जाय जायगायाव दैमा बा दैसा फोराव जोङो ओ थ माने जोङो उनथिंनिफ्राय दावखोलाङो आरो नोंथां जायखौ नोङो हमोब्ला नोङो मानोना सिगांथिनिफ्राय नोङो दावउखो बोयोब्ला मानोना दैया उल्था बोयोबब्ला नोङो खुया जाबला नाखौ नुवा बेखायनो जोङो उनथिंनिफ्रायसो जोङो सिगांथिं दावखोलाङो आरो नोंथां दैया जिथिं बोहैयो बि थिंनिफ्राय दा माने उनथिंनिफ्रायसो जोङो दावखलाङो आरो उल्था दैनि बोहैनायजों अब्ला जोङो गोजों जाबोला दैया अब्ला जों नाखौ नुयो सोरबाया सेखा फिसाजों लागोन सोरबाया खासिजों लायो खासिजों दानोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो नाया खासिजों दाननाय दानै जोङो बिदिनो गोदोर नाखौ मोनोब्ला जोङो बेखौबो जोङो बुथारनानै जोङो लानानै फैयो बिदिनो जों बर'फ्रा नाखौ जों हरनि समावबो जों बिदि टर्स लानानै जों हमबोनानै जाबोनायखौ जों नुदों आरो नों थां गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो अब्ला नोंथ बिथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बे खोनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोनथों नोंथां नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय
गोजोन्थों।